ना
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनिसिम गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बाहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंनिसिमबो
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
औ ओरैनो दं।
औ नोंथांजों ओ जौ बानायनाय आयदानि सायाव बर'फोरनि जौगानायनाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन दा नोंथां?
औ सावराय जागोन दे।
अब्ला नोंथां बर'फोराथ' माने दोरोङारिनिफ्रायनो बा गोदोनिफ्रायनो जों जौगानायनाय हुदा दङ दंखायो नङा होमबा नोंथां अब्ला जौखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन ना नोंथां।
बुंजागोन।
औ दे बुंलाय नोंथां।
जौखौथ' आगोलनि मानसिफोरा माने बिदि दाइरेक्ट माइरंखौ बानायामोन। सङामोन आरो जौ माने माइरंखौ जावनानै मिलाव जेब्ला है यो माइरंआ बायो नालाय एसे जावनानै बे एसे एंखुर एंखुर सालिनानै जावनानै ओंखारनाय बे एंगुरखौ सङोमोन।
औ
सरि ओमफ्राय दानिफोराथ' डायरेक्ट बे फरिमल माइरंमोन नालाय सरखारारनिफ्राय। कन्ट्रलनि बाहायो बेखौ डाइरेक्ट जुमायै सङो आरो मानसिफ्रा खायसे। बिदि आरो जौआथ' माने ओंखाम बायदिसो सङो। थौ गिदिराव थाव गिदिराव दैखौ फुदुंग्रोना लानांगौ डाइरेक्ट माइरंजों दैजों होयोबा माने खामनायनि माबा थायो। नालाय खामो। बेनिखायनो दैखौ एकदमबारे गोदौनानै लाग्रोयो आरो ग्लब ग्लबनो बिदि गोदौहोनानै नाय माइरंखौ साफा सुबाय माइरंखौ सुनानै ओंखामखौ जेरै होस सनो बेबायदि होसनबाय आरो दैयाव ओमफ्राय दैखौ बेसेबां बुरजा जादों बेखौ नायनानै लानांगौ दै बांद्रायबाबोथ' बांद्राय गेफे जागोन नालाय बांद्राय धिला धिला जागोन आरो बेनिखायनो दैखौ बेसेबां नांगौ बिदि होनानै लाबाय जखा खालामनानै बे फाय गोदौवो गोदौनानै खादौ दङ जोंनि बर'फ्रा औवाजों बानायनाय खादौ थायो। गोदोनि मानसिफ्रा बिराद बाहायोमोन बेखौ बेजों एरखावनांगौ आरो एरखावनानै मोनदों ना मोनाखै नायनांगौ गोदौवो ओमफ्राय नायनानै आरो अराव अरखियाव दोनहाबनांगौ आरो माइरं माइरं थानो नागिरो मालाबा बुरजा संबाय नालाय एसे माइरं माइरं थानो नागिरो बेनिफ्राय नायनांगौ नायनानै आरो एरखावबाय थानांगौ खनथामसो एरखावनांगौ बेनिफ्राय आरो दोनहाबनांगौ आरो अरखियाव
औ
हाबनानै उनावहाय जेथिया मोनथारो जाजाथावथाव बाय दि मोनो होमबा बोखांबाय बोखांनानै गुसु खालामनो दोनबाय गुसु जाबाथाय एरखावबाय एरखावनानै प्लास्टिक साफा सुनानै हायाव बयो प्लास्टिकखौ बा संग्रायफोरावबो लायो बिदि संग्रायफोराव बनानै ओमफ्राय आरामसे माने गथा गथा जानायफोरखौ आरामै आखाइजों सिफ्लेबाय मानि रग रग बानायबाय आरो बानायनानै ओमफ्राय गु सु जेब्ला गुसु जाथारो होमब्ला एमाव थायो जोंना एमावखौ माइरं लानानै बेसेबां जेसेबां बुरजा माइरंखौ संदों ओंखाम बायदि बेसेबां बेसेबां नांगोन। बेखौ नायनानै एमावखौ गुन्दै बानायनानै फोनलानांगौ आरो ओरैबायदि मोजाङै फोननांगौ माने जाहाथे गासैबावबो नांजोबनायनि बेनिफ्राय फोननानै जोंनाथ' मोनसे नेम दं नालाय गोथैफोरा जेनेबा दाङोबा गाज्रि जायो बे बेफोरबायदि बेनिफ्राय गेजेराव माने अरखि अरखि मोनसे आरो बानलु थाइसे बिदि दोनो आरो ओमफ्राय बिदि दोननानै ददसे दोननानै दोन एक घन्टासो आरो आरामै दोनबावो दोननानै ओमफ्रियो खायसे माने दडाइरेक्ट प्लास्टिकआवनो बोननानै माने हरनैसो दोनो आरो इनिफ्राय खायसेफोरा आरो दाइरेक्ट थिंख्यियाव सोखायोबाथ थौआव सोखायो बेखौ बखा सोनाय ना मा बिदि होनोमोन आगोलाव बेबायदि बेबायदि दोननानै ओमफ्रायो बिदिनो आधा माससो जायोबा लोंजायो।
औ अ दा अब्ला बेफोरखौ बे ज खाय बेफोरखौ बर'फ्रा मोव मोव बाहायो एसे बुंनो हागो हागोन दा नोंथां
जौफोरखौथ' जोंनियाथ' हाबाफोरा मेन जाहैबाय जोङो हाबा जोंना बर'नि हाबाफ्रावथ' जौफोरा साइदआव सोलिखायोआनो आरो द' माइ गायनाय हाल जांख्रा बेफोरबायदिफोराव जोंना माने एसे एसे जौ होयो आरो माने सान्दुंनि दानगारनो थाखायबो गरम ना दा गरमाव माइ गायो नालाय सान्दुंबो दानगारो बेनिफ्राय आरो खायसे थैनाय मराकासफोरावबो थैनायनि ओइ फानग्रा जि होनो जोङो फानग्रा होनो आरो बिदिफोरावबो होयो आरो जौखौ माने बिदियाव होनाय जायो ओमफ्रायथ' खानाफोर जानायफोर था खायोआनो बिदि फुजायावथ' जोंना ब्रह्म जों आवथि होयो नालाय जोंनियाव बेबायदि गैया। माने बाथौ फोरा होनो हागौ लोंङोखो होनो हागौ खायसेफोरा ओ।
अब्ला आरो जोङो बे जौनिफ्रायबो आथिखालाव आथिखाल गोदान मुगायाव बे जौ बानायनाय बा जौखौ फाननानै रांखावरि खामायनायखौ बेखौबो जोंनि बर' मानसिफोरखौ नुनो मोनो नङा होमा नोंथां।
हम
ओ अब्ला बेबायदि जौ खालाय बि जौ बानायनायफ्रा जोंनि थाखाय मोजां जादों ना समाजनि थाखाय मोज मोजां जादोंना जायाखै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना भाराग माने भारागखौ‌
बिदिथ' माने खायसे ओरैबायदि गोरिब न'खर थायो। माने जौनि साहारा लानानै न'खरखौ फोथांओ आरो जानाय लोंनायफोरखौ थाव सं संख्रि बानलुनि बेखौ माने जौखौ एसे फाननानै मानि बे फोरजों मोनो आरो खिन्थु ओैनो खामानियाथ' जोबा हाजिराफोरबो मावनो हायो खायसे आरो गावनि देहाखौ नायनानै माने जौआ। न'आवनो थानानै बानायनाय बेसाद नालाय बेनिखायनो खायसेफोरा न'आवनो थानानै फाननानै रां खामायो खिन्थु बांद्राय लोङोबा गाज्रि खिन्थु खायसे आरो नांथारगौफोराव देहानि थाखाय गाज्रि खायसे नां नाथारगौ फोर्बोफोरावबो बायो आलासिफोर फैबाबो आरो ए जां ख्रा इफोरबायदिबा मोनसे न'खरफोराव मोनसे माबा जायोबा बेफोरबायदिफोराव नांगौबो जायो जौखौ बिदि आरो बि अमाफोर फिसियोबाबो फुख्रिनि थाखायबो जौखौ फानो खायसेफोरा औ बिदि आरो औ।
दा बेथ जोंनि बरफोरनि दोरोङारि मोनसे नङा होमबा? दासिमबो जौ बानायनाय बा बे जौ खावनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो । ओ आं सानो आथिखालाव बांद्राय लोङो मानसिफ्रा बा नंगौ बेबायदि रांखावरि खामायनो थाखाय बानायनाय जायो अब्लाबो आथिखालाव मान माने जौ जौखौ बाहायनो रोङाखै माने जौनि जौनि फारसे दि मोनसे एसे लुबैनाय जालांदों जेबो लिमिट गैयि जालांदों । जों बेफोरो उन्दै उन्दै बिसिफोरावनो जौ लोंगोन बांद्राय लोंगोन जेबो मावा दाङा । बेफोरथ देहानि थाखाय जोबोद खहा।
औ
अब्ला जों बेफोरखौ गाज्रि सावगारि नुनो मोन्दों आरो गामिफ्रावबो थायो। सोरजोंबा नांज्लायगोन खमज्लायगोन जौवासो खालामो बेबायदि नांज्लायनायलासे बुंलाय बुंलायनायालासे बेबायदि लोंनाङा। जे खामानि मावना एसे लोंबाय बा सोरबा आलासि फैबा एसे लोंहोबाय। जाबाय बेबायदि बेदि जोङो लिमिट खालामनानै एसे लोंलांबाय थायोबा आं आं सानो रावनिबो खथि जानाय नङा खहा जानाय नङा आरो समाजनि आरो फारसेथिं बेखौ फाननाय औ फाननायनि बेलायाव जुदि फानो फाननानै जुदि रांखावरि खामायनो सानदोंबाथ बेबो मोनसे रां खामनाय मोनसे राहा जिउ खांनायनि राहासो बेखौ आं खावनाङाबो बा जौ बानायनाङाबो होनना बुंनो हाया दसन, नङा होमबा? नाथाय बे लोंनायनि बिथिङावसो आङो बेखौ बुंदों आरो जे बांद्राय लोंब्लाथआरो गाव गावनि सायावब्लाबो बुजिनांगोन नों आंनो गावनो बयबो गासिबो बुजिनांगोन बेबायदि आरो आरो बेखायनो गाज्रि मेसेज बा गाज्रि सावगारि नुनाया बेनोआरो बांद्राय लोंनानै रावखौबो सिनायि जाब्ला दुखु मोनो बा बेबायदि जानाङामोन बेदि गाज्रि होनना बुंब्ला बेफोरनो औ औ बायनाय बुं
दखानाव बायनाय ओंखारो बेफोरबायदि आरो गोजा बे आरो बेफोरबायदि
औ
दा फुजा फाथालावदि बेबायदि ओ सिरि सिरि फानखोमायो
औ
बेनि सायाव मा बुंनो सानो नोंथाङा?
अ फुजाफोराव ना? फुजाफ्राव औ औ फुजाफ्राव बेबायदि फाननाय नुयो नंगौ नोंथां बुंनाया ओ बे बेबायदि फुजा फाननायखौ आङो गोबां मानसिफोरखौ लोंनाय नुयोदै खसा बा बाथ्रा बुंदों माने जोबोद गामिफ्रावबो बेबायदिनो फुजाफ्राव माने फाननाय नुयो। बेबायदि फाननानै बिसोराबो निसा नांलायलाङो माने आबहावाखौ थासारि खौ एसे गुबुंलि मोनो आरो गाज्रि नुयो । बेखायनो गासिबो माने लिमिटाव थाबा मोजां
लोंनानैदि जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोनफोरादि बिराद गाज्रि माबा गोलैदों सायाव माने एक्सिडेन्ट जालाबायो बाइक बेफोरबायदि बेफोरनि सायाव माबोरै थिरांथा लानो सानगोन नोंथाङा?
औ बिनि थिरांथाखौथ जों मोजां जेब्ला मानसिया मोजां अब्ला बेखौ बुजायनांगोन । बुजायनोनो सानग्रोगोन फार्स्टआव आ हयथ' साननो हाद्रायाखै बिसोरो मा जिनिस बेखौ खायनो बुजायग्रोनो नाजागोन जुदि बुजायनायनि उनावबो जुदि बिथांमोना सोलाया एसेबो गोसोआ सोलायाब्ला बिखो आरो बेखौ गावसोरनि बिमा बिफाखौबो एसे रायलायनानै खालामना होगोन सासन खालाम मोजाङै बा गाज्रि बेसादफोरखौथ' जोङो जाखाना होनना बुङो आरो जो दा बेबायदिनो बेबोथ' गाज्रि जालाङो जेनेबा नों मोजाङै लिमिटव लोङाबाथ' बे बे बांद्राय लोंबा गाज्रि जाखागोन देहानिनो गाज्रि जागोन दा बेखायनो समाज नि नोजोराव माने आथिखालाव बे गाज्रि जालांदों आरो जौ लोंनायफ्रा माने लिमिट गैयै बांद्राय जालांदों बेबायदि आरो बेखौ लाइमोन मानसिफोरखौनो फ्राय माने गोहोम खोख्लैदों आरो उन्दै उन्दै बैसो जानायफोरखौनो माने लानाय नुयो बांसिन आरो बेबाय दिनो बेबायदि मोनसे फोरबोफोराव फुजा बांद्राय लोंना दावराव जानाय नङा होमबा नोंथां समाजनि मोनसे सावगारिफ्रा गाज्रि जायो। जोंनि हारिया गाज्रि जायो गुबुन हारिफ्रा ओ नुबा बा मोनथिब्ला बेबायदि मोनसे बाथ्रा फैयो आरो दा बेखायनो जों गावनि माबाखौ मोजां लाखिनांगौब्ला हारिफोरखौ जोङो गावनो साफ्रोमबो गावनो आरो गावबा गावनो मोजां जानांगोन बुजिनांगोन बेबायदि एसे एनै लोंनायखौ आं गाज्रि मोना आरो बां द्राय लोंनायफोरासो बांद्राय रावखौबो सिनाय मोनै जाब्ला बेफोरबायदि लिमिटाव थाया जायो। बेबायदि नुनो मोनो
दोत बेफोरखौ जोंनि हिनजावफोरखौथ बानायो जोंनि बर'फोरा बेफोरखौ माने खामानिनि थाखायसो बानायदोंमोन आरो जाहाथे मानिे दुब्लिफोराव बा नवाव हाजिरा बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय एसे लोङोबा देहाखौ सुदेम मोनो बेफोरनि थाखाय माने बेखौ बानायदोंमोन खिन्थु दा जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ माने रोङा खै आरोना बाहायनो बिसोर माने सब टाइम फोरावनो लोंलाबायो बार्देफोरावनो लोंलाबायो बेबायदिनो लोंनानै उद पाद इदि आरो
अब्ला नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय बा गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनबाय जोंनि समाबो जाबाय उनाव बेबा दिनो मोजां बाथ्रा रायलायबाय थागोन तपिक रायबाय थागोन मानो होनबा समाजनि मोनसे मोजां गाज्रि जों सावरायनांगोन नङा होमबा सावरायनायनि गेजेरजोंसो जोङो माबा मोनसे थुलुंगा होनो हागोन अब्ला नोंथांजों रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।
ओं गोजोनथों। औ